खुलुमबाय नोंथां।
अ खुलुमबाय नोंथां।
ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ ओ नोंथाङा दा ओरैनो मा खालामगासिनो?
दङ' ओरैनो नोंथां थारैनो।
औ ओ ओंखामफोर जाब नामा नोंथां?
औ जाबाय नोंथां नोंथाङा मानि थाखाय फन खालामदों बा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ ओ दा आङो उम फोरमायनाय फन खालामनायनि जाहोनानो जादों। ओ जोंनाथ' बिदिनो औ दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय जोमनायनि सोमोन्दैनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां।
सावरायनानैनो थारैनो
औ। दा बिदिनो बिदिब्ला नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जेनेबा ओ मा बायदि गोदो-गोदाय जेनेबा माबाय आ जोङो दा जों बायनानै होन बेनि सोन एसे फोरमायनो हागबा नोंथाङा फोरमायना होदो।
औ नोंथां थारैनो फोरमाय जागोन नोंथां आंनि माथोखौ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
बिदि जोङो माने औ दानाय-लुनाय बुङोबाथ' गोदोनो जोङो जेनेबा हिसानफोरावनो दानानै जोङो गाननायफोरखौ नुयोमोन आरो नोंथां।
औ।
औ दानियाथ' बेफोरखौ जोङो। एफा नुनो थाङा नोंथां दानिया जोङो। जेनेबा मेसिनफोरावनो दानानै गाननायफोरखौ गोबां नुनो थाङो आरो। बेवहाय जोङो दख'नाफोरखौबो जोङो थानानै गाननायखौ नुनो मोनोमोन सिगांनि आइजोफोरखौ। नाथाय दानिया बेफोर दख'नाफोरखौथ' दाना गाननाया नुनो थांनाया जोबोद। बद खम जाबाय दा गामसाफोरखौ जोङो दानानै गाननायखौ। नुनो थाङो आरो नोंथां बे गामसा बुङोब्ला। जोंनिया गोबां गाब थायो जेनेबा गोथां गुफुर गोथिजाबा सोरबाबा बिदिनो बायदिसिना गाबफोरखौ जोङो। गाहोनायखौ नुनो मोनो गोदोथ' जोंनिया बिदिनो जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय एबा जोङो फिथाइफोरनिफ्रायबो बेफोर गाबखौ गाहोनायखौ नुनो थाङोमोन आरो नोंथां दानिया बेफोरखौ जोङो। नुनो थांलिया थेवबाबो जोङो बाजारफोरनिफ्रायनो जि खुन्दुंफोर बायनानै लाबो बे बेफोरबायायनानै लाबोनाय दो साफा सानैखौ जोङो दा दानायखौ नुनो मोनो आरो। हिसानसालियाव खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ। बेनि अनगायैबो जोङो दानियाथ' बिदि जोमग्राफोरखौथ' दानिया दालानो बुंजायो जोङो गोदो माने जोमग्राफोरखौ गोबां बिदिनो दानायफोरखौ नुनो मोनोमोन जोंनिया। दा जोङो बुंनो थाङोब्ला बैफोर जेनेबा। जोंनिया इन्दि खुन्दुं बेफोर इन्दि खुन्दुंखौबो जोङो। नुनो थांलिया थेवबाबो जोंनिया जोबनोबो थाङाखै बेफोरो खायफा जोंनिया खना खनला बिदिनो बेफोरो दाबो दङ आरो नोंथां औ बिदिनो इन्दि खुन्दुंफोरखौबो लुनानै जोंनिया गाननायफोरखौ जोङो गोबां नुयो आरो। बेनि अनगायैबो जोङो बेवहाय आगर होननानै बुङोब्लाथ' नोंथां जोंनिया गोबां आगर दङो बेनि मादै थ' आं मोननैसो आगरखौ नोंथांनो मख'ना होनि जेनेबा जोङो हाजो आगरफोरखौ नुयोमोन एबा जोङो बेयाव दाउसिन दाउलानि आगरफोरखौ एबा सिखिरिफोरनि आगरफोरखौबो नुनाय दिंखियाफोरनि आगरफोरखौ जोङो गोबां नुनो थाङो
औ
गोबां बिदिनो थारमाने बर' ओ गोदो जेनबा सिख्लाफ्रा बिदिनो ओ खाथिनो दाउफोर बिलांबा बेैफोर दाउफोरनि ओ महरफोरखौबो बे माने हियावनो आगर एरखांनायखौ जों नुयोमोन आरो बेनि अनगायैबो जोंनियाथ' जोंनि बे बर'फोरा जेनेबा दानाय आर'नाइ बे आर'नाइखौबो जोङो दानायखौ गोबां नुयो नोंथां नोंथांमोननि जायगायाव जेनेबा
औ ओ दा बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो गोबां जोंना जि दानोबाथ' जोंनो माने गिबियावनो जोंना मा साल खुन्थानि गोनांथि जायो आरो नङा होमबा नोंथां
औ
बेनिफ्राय जोङो मा साल खुन्थाखौ गायखांनानै जोङो बेहाय जि दानो थाखाय जोंनो गोबां ओ आगजु नांगौ जायो जेरै ओ जोथो जोथर आ बिनिफ्राय बेबायदिनो बालेब गनसि गान्दै ओ रासो जोंनो मा गोबां रोखोमनि आगजुफोर बेहाय नांगौ जायो आरो नोंथां ओ जोङो गिबियावनो आङो जि दानायनि सोमोन्दै एसे नोंथांनो फोरमायनोसै औ जोङो गिबियावनो मा खुन्दुंफोरखौ जोङो गलाफोरनिफ्राय लाबोनानै ओ बेबायदिनो जोङो मा सोंनाय जायो आरोना औ बेयाव जोङो जिखौ बेसेबां ला गोन बेनि औ जखा हिसाबै बा जखा लानानै जोङो मा बेहाय ओ बिदि गोलाव ओ माबानानै लामाफोराव माने जि बे जिखौ जोङो सोंनाय जायो आ सोंखांनायनि उनाव जोङो बेहाय मा ओ रासोआव सोनो थाखाय जों बेहाय मा नो खननाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारै
औ बेबायदिनो जोङो नो खनखांनानै बेबायदिनो जोङो मा साल खुन्दायाव अ बेबायदिनो माने ओ नो खनखांनानै जों साल खुन्दायाव बेखौ माबाखौ बेहाय जोङो जा ओ जोनथोराव जोङो मा सोंदोंमोन नङा होमा बेखौ जोङो मा ओ साल खुन्थायाइाव दोनहैनाय जायो आरो माने गान्दैफोरखौ जों हाहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय बेहाय जोङो गोबां ओ औ बेयावथो जों गोबां रोखोमनि औ जिनिसफोर थायो नङा नालाय बेहाय जोङो मा ओ माखुबो थायो बेनिफ्राय बेयाव दानो थाखाय जोङो हमनो थाखाय ओ मा होनगोन आखाइनि मुथि बेफोरबायदि बोग्रा थायो आरो नोंथां औ बेनिफ्रायनो जोङो औ बेबायदिनो जोङो गोबां ओ गाबनि जोङो जिफोर खौ दानायखौ जों नुनो मोनो जेरै गोजा गोमो गोथां लाइगां ओ गोसोम बेबायदिनो फान्थाव गाब बा कमला गाब बेबायदिनो गोबां रोखोमनि गाब जों जोङो मा जि दानायफोरखौ नुनो मोनो आरो
नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो जोङो मा दखना बा गामसा बेफोरखौ जोङो दानाय जायो। ओ। दा जोङो आङो नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों जे जोंना जि इन्दि खुन्दुं जोंना इन्दिया जोबोर बेसेन गोसा नङा होमबा नोंथां जोंना इन्दि खुन्दुंनि गोबां कटफोरबो दिहुननो हायो लोगोसेनो आर'नाइ दखना गामसा इन्दिनि गामसाथ' बानाया सरि निमाहा होबानो जाबाय। बेबायदिनो माबा बानायो आरो ना आर'नाइ फास्रा हिसिमा बिदिनो गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि बानायो। इन्दि खुन्दुंखौ आङो माबायदि दिहुनो होनबा नोंथांनि एसे फोरमायना होनसै नोंथाङा खोनादों ना? हेलौ।